हेल' औ
अ हेल' नोंथां खोनादों ना
औ
अ नोंहा दायो मा खालामदों
ओरैनो दङ नोंथाङालाय
अ आंबो ओरैनो दं नोंथाङा फ्रि दङबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो थाखाय आङो नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ
अ ओ बेनो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आबाद मावनायनि सायाव बिनि सोमोन्दै फोरमायना होलायनो सानदों आरो जेनेबा आं मिथिनायखौ आं फोरमायना होनोसै बेनिफ्राय नों जेसेबांखिनि मिथियो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ औ दे
जागोन ना नोंथां
औ जागोन
बिदिब्ला आं जागायजेननोसै ना नोंथां
औ दे
आबाद आबादाथ' बर'फोरनि थांना थानायनि जिउ राहा होननानै बुंनो हायो जोङो आबादखौनो नङा होनबा नोंथां ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा आबादनि सायाव सोनारनानै गावनि जिउखौ खुंबोदों ओ
हेल' हेल' खोनायाखै
बेखायनो जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना
हेल'
अ हेल' नोंथां खोनादों ना
औ औ दे बुंलाय
औ आबादखौहाय जोंना बोथोरखौ लानानै मोननै बाहागोआव राननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ
जेरैहाय दैज्लांनि आबाद जाहैबाय मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय मेसें मेसें बोथोराव मावनाय आबाद आरोना द बेबायदिनो दैज्लां होनबाथ' जोंहा नै दा दैज्लां बोथोर ना जेरैहाय माइनि आबाद मावनाय बेफोरो गोलैबाय आरो दैज्लांङावहाय खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
अ माइयाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय आसु माइ बेबायदिनो मावा माइ माइसालि माइ बेफोरखौ मावो आरो जोंनिथिंजायै बांसिन माइसालि माइफोरखौहाय मावनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
अ
बेनिफ्रायहाय दंबावो जोंहा- मेसें बोथोरावबो गोब बेबायदिनो आबाद मावबो होननायखौ नुयो। नुनो मोनो जेरैहाय मेसें बोथोराव माखासे मैगं थाइगं मावनायखौ नुनो मोनो आरो
औ-
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों-
ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबादफ्रा जाहैबाय बेबायदिनो गोबां दङो। बेसर दोङो सबाय दङो बेबायदिनो दालि। दालिखौहाय जोंनिखजाय मावा। जोंनिखौ- सबायाइ- बेसर बेनिफ्राय सिबिं, फाथो-
औ-
बेफोरखौ मावो आरो मेसें बोथोरावहाय
औ औ
बेसरखौनो बांसिन मावनायखौ जोङो नुनो मोनो मेसें बो थोरावहाय बेसरखौहाय मावनानै माखासे रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेसर आबादखौ मावनानै। बेनिफ्रायहाय फाथो आरि फोरखौ मावो सिबिंफोरखौबो मावो
औ
ओ जानो थाखायबो माखासे मैगंफोरबो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो।
उम
नोंथाबो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन।
दसे-
औ जोंना नोंथांडा़ बादि माने बोथोरखौ माने- जेनेबा नोंथाङा जे बुंदों मोननै रोखोमनि माने आबाद दैज्लां आरो मेसेंआव जेनेबा दैज्लाङाव बुंनो थाङोबा जोंनाबो गुबै माइखौनो मावनाय जायो। बेनि फ्राय ओ आर्ट जानो थाखाय जेनेबा जोंनाओ लेस्रा पा्ाथ केरेला बिनि उनाव फाथोनि आबाद बेफोरबायदिनो माने गोबां आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना जोंना
औ औ।
बेनिफ्राय आरो मेसेंआव बुंनो थाङोब्ला बिदिनो कबिनि आबाद बेसर आलु बेनि उनाव आरो गोबां आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरोना
औ नोंथां औ।
बेनिफ्राय गुबैयै जेनेबा जोंना फाथो आबादखौ बोरै मावो होनबाथाय हा खौ खारायनानै ला माने हालेवनानै लाग्रयो जोंना हालेवनानै लानानै बिनि उनाव माने बेगरखौ फोनाय जायो आरोना
औ।
बेनि उनाव मानेओ माइ आबादखौबो मावनो थाखाय गिबियावनो माने जेनेबा खोथियाखौ फोग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव जेब्ला खोथिया देरोना जेनेबा जौबाय होमबानिया माइखौ गायनो थाखाय गोदोथ' जेनेबा हालेवनाय मोसौजों हालेवनाय जायोमोन आथिखालाव माने ट्रेक्टरजोंजोंसो हालेवनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो माने जोंनाव माने माइ गायनो थाखाय गिबियावनो माइ गायनायनि सिगांथ' जोंना बै माने मा होनो बेखौ साखि लगायनाय जे जायोना
हेल' खला नोंथां।
खोनादों खोनादों नोंथां बुंलायखौ औ
औ औ माने न'खरनि गिबि मानसिया माने माइखौ गायगेरनाय जायो आरोना जोंना
औ बेबायदिनो औ बे मोनसे बर'फोरनि नेमखा जोंनि
औ औ। बेबायदिनो माने माइ आबादखौ गायनाय जायो आरोोना जोंना बेनिफ्राय नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावनाय जायो
जोंनिथिं बिदिनो आं दहायनो बुंखालांबाय नोंथां जोंनिख दैज्लाांआवहाय बेबायदिनो माइ आबादाथ' थाखाबायानो दैज्लांनिया जोंहा माइ आबादखौ नोंथाङानो बुंलांनो हाबाय माबायदि गायो माबोरैहाय फार्स्टआवहाय जोंहा माइज्लि खालामो माइज्लिनिफ्राय जोंहा खोथिया फैयो खोथिया फोखांनायनि उनाव खोथियाखौ फुनानैहाय जोंहा आबाद फोथा राव बा दुब्लि बै माइ गायगोन जायगायाव लांनानै माइ गाहोयो आरो बर'फ्रा ज' ज' ओंखारफानो आथिखालाव माने बेबायदि इसेबां ज' ज' ओंखारलायनायखौ जोङो नुनो मोनला आरो आरो बेबायदिनो सिगां समाव दंमोन
औ माने आ जेनेबा जोंनाथ' सिगांनो सावरि जानाय खान्थियो दङमोनना बे माइ गायनायाव आथिखालाव माने बे गैला आरोना गोबां खम जाबाय
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांमोननि दि बे सावरिजानाय खान्थिया दङ नामा दाबो
बेबायाददि सावरि जानाय खान्थियाथ' इसेबां गैला माने मा होनो बेखौ हाल जांख्रा खालि माने जमा जमा ओंखारबोनायखौ नुयो आरो आरो जांख्रायावल' जोंनि गिज माने नांगोल जांख्रा होनोना बेखौ
औ।
माने बेबायदिनो सासे सानै साथाम ओमफ्राय साब्रै साबासो बेबायदिनो बदल गायलाय लायो एसे
द
बेनिफ्राय माखासेफ्रा हाजिरा लायो।
औ
बेबायदिनो आरो लोगोसे
औ
बेबायदिनो जोंनिखै सोरबा सोरबा इ माने खेबसे हालागैनो गायजोबखायो आरो बेसेबा बुरजा बुरजा हाखौहाय बेखायनो हाजिर लानो आरो आथिखालाव थ' मोसौखौ बारा बाहायनायखौ जों नुनो मोनला ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै जोङो गायनायखौ नुनो मोनसै बेनि थाखाय इजि जानानै फैबाय ट्रेक्टर बाहायनायनिफ्राय
औ
ओ दाथ' बिगियाननि मुगा जाहैबाय नालाय गासैबो आरो लोगोसे गोदो जेरैबायदि माखासे मेडिसिनबो ओंखाराखैमोन माइ देरखांबा एम्फौ जायैनि थाखाय। सारना होनाय एसेबां मेडिसिन गैयामोन गोदो गोदाय दा बिगियाननि जुग जाबाय नालाय माखासे। से मेडिसिनफोर ओंखारबाय नालाय।
औ गोदोथ माने गोबोर खौसो बायनाय जायोमोन ना हेल? औ औ।
हेल औ खोनादों नोंथां। बेनिफ्रायहाय जोंहा दङ मैगं थाइगंनिबो आबाद मावो दैखाङावबो माखासे।
औ
बेबायदिनो जानाय लोंनायनि।
उम
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादो।
उम बेनिफ्रायहाय आरो लोगोसे। ओ मा होनो बेखौ जेनेबा माखासे जाग्रा मैगंनि आबाद मावनायखौ जों। मोनो जेरैहाय लाइफोरखौथ बरफ्रा गायनानै लाखायो नङा होमबा लाइ। ओ-लाफा बेफोर बरफोरनि जागा ओंख्रि बेनिफायहाय दङ बानलुफोरखौबो गायखायो बरफ्रा जोगोनार। ओ-बेनिफ्राय लाव आरिफोरखौबो गोबां गायबोनायखौ नुनो मोनसै आरो गोदो एसे गोबां माने ओ-नआव जानो थाखायल गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो बरफ्रा। गोबां बेबायदिनो मैगं थाइगंफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे फिथाइ सामथाय गायनायखौबो गोबां नुनो मोनसै आरो आथिखालाव। तरमुस गायनाय थाइबें गायनाय। बेफोरबायदि आरो लोगोसे गोबां। फिथाइ सामथाइनि आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो ओेरैहाय। ओ स्ट्रबेरिफोरखौबो आथिखालाव नुनो मोनसै खालामनाय बरफोरनि गेजेराव आबाद। बेनिफ्रायहाय ड्रागन फ्रुइटखौबो नुनो मोनसै। आथिखालाव आथिखालावथ माने गोबां रोंखा राखा जाबाय नालाय बर फ्राबो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ।
आ-बेबायदिनो जोंनिखै गोबां ड्रागन फ्रुइट आरो लोगोसे स्ट्रबेरि गायनायफोरबो दङ जोंनि ओनसोलखै।
औ।
ओ बेनो मोनजायो आरो जोङो जोंनि खाथि खालानि जेनेबा आदै जानाय सोरबा आमाइ जानाय बिसोरनो गायो नालाय। आंबा मोनजाहैयो आरो बिसोरनावहाय। ओरैनो फ्रियावनो दा नोंसिनिखै मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो जेनेबा?
आह जोंनाथ बुं गुबैयै माने माइ आबादखौनो मावखायो आ आरोना बेनि उनाव आरो बेसरनि मावोनाय जायो बेनि उनाव कबिनि आरो बिदिनो आलु
औ आलु आलुखौ मावो औ
औ मुला बा बेबायदिनो आरो लाइ लाफा बेनिफ्राय आरो गोबां आबाद माने मावनायखौ नुनो मोननाय जाया आरोना जोंनिथिं। बांसिनानो माने बायनानै जानायसो।
ओ बांसिनानो बायनानै जायो आरो होमबाना नोंसिनि
औ।
औ बेफोरबायदिनो गोमालांनो हमबाय आरो खायसे खायसे जायगाफ्राव। बेनिसेबां माने मावनायखौ नुनो मोनबांलानो आरो।
औ। समफोराबो थोला नालाय बेनिखायनो माने जोंनिथिं इसिबां मावनानै जाया।
बेनिफ्राय नोंथां होनबा जोंना समाबो जोबसिगोन नङा होमबा नोंथां! समाबो जानानै फैबाय। नोंथांजों रायलायनानै गोेजोननाय मोनदों नोंथां। नोंथाङा बि नोंथांमोननि ओनसोलावहाय थानाय नोंथां बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायाव आंनो फोरमायनानै होलांनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आङो साबायखर जासिहरबाय नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ।
दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै ना। दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो।